हेल'।
औ खोनादों
औ हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
दङ जिरायनानै
औ नोंथां औ अब्ला दिनैनि टपिकआव फैनोसै नङा होमब्ला नोंथां
औ दे
जोंनि बर'नि ओंख्रि होनोब्ला गोबां ओंख्रि दङ नङा होमब्ला नोंथां
औ
जोङो जानाय गोथाव मोनग्रा बा बर'नि ओंख्रि अनला ओंख्रिखौथ नोंथाङा संनो रोंखायै जानांगौ
औ नोंथां
बिदिब्ला अनला ओंख्रि संनायनि बागै फंनैसो नोंथांजों सावरायनोसै नोंथाङा अनला ओंख्रि जानानै गोथाव मोनो ना मोना
मोनो
अ अनला ओंख्रिखौहाय नोंथाङा बोरै सङो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा
औ
औ फोरमायलाय बिदिब्ला
अनला ओंख्रिखौथ' जों ज अमा गोरान बा इफोरजों माने माइरं होनानै माइरं अन गुन्दै द दे बाय फ्राय खारै बिदि खारै होबाय बेनिफ्राय जेन'बा जों बायदि बायदि जानो हायो जेन'बा औवा मेवाय जेन'बा अमा गोरान जायखिजाया जोङो जानो हायो आरो ना
औ औ
मा गोरान दाउ बेफोरजों माने मुला मुला गोरान इफोरजोंबो जानो हायो
औ
गिबियावनो अनला जेनेबा अन गुन्दैबो होबाय ओमफ्राय खारै होबाय ओमफ्राय संबाय गोदौबाय
औ औ नोंथां बुंनाय बायदिनो खोब आंबो अनला ओंख्रिखौ जानानै गोथाव मोनो
औ माने अनला ओंख्रि होनबा जोंनि बर'निया बर' सुबुङा माने बिराद मोजां मोनखायो आरो ना बयबो
औ औ बेफोरबायदिनो अनला ओंख्रि होनोब्ला जोङो अनला ओंख्रिखौ दाउजोंबो जानो हायो आरो नोंथाङा जेरै ओ औवा मेवाइ बा अमा गोरान बेफोरजोंबो जानो हायो अ थिग बेफोरबायदिनो आंबो दाउजोंनो ओ आरो औवा मेवाइजों खोब जानानै गोथाव मोनो ओ बिनि उनावहाय जोङो गिबियावनो जोङो माइरंखौहाय सोमग्रोनानै लायो अनला ओंख्रि संनांगौबा बिनि उनावहाय बिनि उनावहाय अनलाखौहाय ओ माइरंखौ एसे ओ दैखौहाय सोबखांनो थाखाय एसे खेरखाफोराव बा माबाफोराव थिखांनानै लाग्रोनांगौ जायो
औ
ओ बिनि उनावहाय थिखां खांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय अनलाखौहाय ओ माइरंखौहाय जोङो थिखांग्रोना लानानै एसे रानोब्ला जोङो बेखौ ओ दिंखि ओ दिंखियावबा जोङो उवाल गाहेनाव देना ला - - आग्रोयो
ओम
ओ बिनि उनावहाय अनला गाहेनाव लायनायनि थाखाय ओ लाग्रोबाय बिनि उनावहाय अनलाया जितु ओ अनलाया मिस मिस जाबाथाय जोङो बेखौहाय अनलाया अनला देनाया जायोब्ला जोङो बेदर होनोब्ला आङो दाउ लकेलखौनो जानानै गोथाव मोनो आरो दाउ लकेलाथ' जोंनि बर'फोरनि न'खर न'खराव थाखायो बयबो फिसिखायो नङा होमब्ला नोंथां
औ नोंथां
ओ बिनि उनावहाय जोङो ओ अन दाउखौहाय जुदि ओ न'आव गैयाब्ला जोङो हाथाय फोरनिफ्रायबो बायना लायनो - बायना लायनो हायो ओ फार्स्टआवनो जोङो दाउखौ सिथारग्रोनानै जोङो बिनि उनावहाय साफा खालामनानै लाग्रोनानै ओ गोदाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय बानलु ओ थाव फियास एफोरबायदिनो बानलु ओ सामब्राम गुफुर होनानै जोङो बेखौ मोजां एवग्रोनानै लायो ओ बिनि उनावहा बिनि उनावहाय बेखौ एसे एवना मोजां एवना लानानै बिनि उनावहाय जोङो बेखौ दै होनानै मोजां फोमोनग्रोनानै लाखायो देना आङो बिनि उनावहाय आं आङो ओ दै हो खांनानै ओमफाय ओ अनलाखौहाय आङो एसे दै लगायना लानानै बेयावनो होनाय जायो आरो अनला ओंख्रि संनोब्ला जोङो बेखौ अनला ओंख्रि संनो होनोब्ला अ अनलाखौहाय होखांनायनि उनावहाय अनखौ होखांनायनि उनावहाय एरबाय थानांगौ जायो जाहाथे ओंख्रिया खामा बा लदा खाया- खायिबायदिनो बेफोरबायदिनो मोजां होनानै अना-अना एसे मोनब्ला जोङो बेखौहाय मोजां गोदौहोनानै जेब्ला मोनो अब्ला जोङो दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया बा मस्लाफोर होनां होयो आरोना मोजां मोदोमनायनि ।
औ
आङो बेफोरबायदिनो संनानै जायो आरो मुला गुन्द्रु होनो नोंथाङा औ मुला गुन्द्रुजोंबो अनला जाजायो आरो खारै एसे होनानै । ओ नोंथाङा मुला गुन्द्रु खौहाय जानानै गोथाव मोनो होनदों नामा?
औ मोन औ
औ बेफोरबायदिनो आंबो जानानै गोथाव मोनो आरो जोङो होनोब्ला मुलाखौबो बेफोरबायदिनो सङो जोङो
माने जायखि जाया अनला ओंख्रि होनबानो मोजां मोनखायो आरो ना
औ
लाइ-लाइ-लाइजोंबो जा जायो इदिनो ना ना होनानै
औ आंबो खोब बेफोरबायदिनो जानानै गोथाव मोनो जोंनि बर'नि ओंख्रि जेहेतु
उ
ओ बेफोरबायदि ओ न'आवहाय बेफोरबायदि अनला ओंख्रि संनानै जायोब्ला खोब गोथाव मोनो आरो जोङो औवा मेवाइजों सङो होनोब्ला औवा मेवाइखौहाय आं नोंथांनो खोन खोनन्थानोसै फंनैसो
औ
जोङो गिबियावनो औवा मेवाइखौ दानग्रोना लानानै ओ एसे मिजि मिजि बा फिसा फिसा हाना लाग्रोनानै बिनि उनावहाय आङो थाव सेरनानै एसे मेवाइखौ एवना लाग्रो गैया आरोना नोंथां खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों।
बिनि उनावहाय बेफोरबायदिनो अनलाखौहाय ओ अनला देना लाखानाया जुदि अनलाया मोजां ओ देनाय जाब्लायबा जोंङो बेखौहाय बेयावनो एसे एसे आखाइजों होजायो आरो एसे एसे होनानै एरबाय थानांगौ जायो आरो जाहाथे जाहाथे अनलाया लदाखाया बा खामिनि थाखाय।
औ
अनलाखौ जों बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि संनानै जानो हायो। नोंथाङा नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो संङो नोंथांनि संनायखौ फंनैसो खोन्थादो।
ओ गिबियावनो अनलाखौ सोमग्रोबाय माने माइरंखौ सोमग्रोबाय।
औ
ओमफ्राय सोमनानै दसे रानखां होनो थाखाय जों बेखौ बा खिरखायावबा माबा हायखांनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय एसे राननाय बायदि मोनबाथाय जों बिदिनो एसेल'बोलाय बिदिनो दिंखियावबो सौजायो दिंखियावबो सौजायो ओमफ्राय ओ बि जायखिजाया जेराव मेराव देबाय आरोना देनानै ओमफ्राय बिदिनो जों जाय जेजोंनो मेजोंनो जाजायो दिनाय आं जेबो नाजों होननोसै।
औ
नाखौ जों गिबियावनो ओ जेन'बा गैयाबाबो बायनानै लाबोबाय जेबो थाबाय आरोना ओमफ्राय ओमफ्राय बिदिनो नाखौ सायबाय नाखौ सायनानै जों गिबियावनो एवग्रोना लाबाय बेखौ मोजांनो ओमफ्राय एवना लाखांनायनि उनाव बे खौ जों हायनानै दोनबाय। बेनि उनाव जोंङो जेन'बा लाइजोंनो होबाय आं आरो ना लाइजों लाइ जोंबो अनलाजो जायो दा? ओमफ्राय बिद बिदिनो लाइजों लाइखौ जों औ लाइखौ जों माने हाबाय आरो मिजि मिजि खाना लाबानै न'आवनो थाखायो नालाय ओमफ्राय खानानै जों मिजि मिजि जि सुनानै बरियासे माने हा ओमफ्राय हाना लाबाय लानानै ओमफ्राय जों दसे लाइखौ माने रहायना ला माने दै एसे होनानै दै ओंखारोना एसे रेब गोबायदि जों खोबफबना दोनबाय आरो ना अराव।
औ औ
ओमफ्राय एसे ओ रेबबाथाय जों दै होनोसै दै होनानै दैया जेब्ला गोदौगोन जों अनलाखौ एसे एसे सारफावना होनोसै आखाइजों माने। ओमफ्राय बिदिनो खामै बायदि एरना होबाय थानांबाय ओमफ्राय नाखौबो होबाय ओमफ्राय बानलु बा माबा माबि गासै देनाय सामब्राम बेफोरखौ जों होबाय होनानै एसे एसे गोबाव लाखिनानै माने दैया दै दै बायदि जायालासिनो माने एसे लाथा लाथाबा बांसिन मोजां मोनो अनलाखौ।
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो दसे दोनथ'बाय दोननानै ओमफ्राय लास लास बायदियाव जोङो गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया इदि होबाय आरोना। फाय बिदि संख्रि होनानै माने दिखांबाय आरोना।
औ बिदिब्ला नोंथांजों अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै रायलायनानै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय।
औ
अ दिनै बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नोंथां समाबो जाना फैबाय नङा होमबा?
औ
अ दे बिदिब्ला।
औ दे नोंथां।